औ नोंथां मा खालामदों?
नोंथां नै ओरैनो दसे बिफां सायाव जिरायनानै दंङो।
औ ओंखाम जाबायना?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ नोंथांनाव मोननैसो टपिक लाना औ जाबाय नोंथां आंबो नै जाखांनानै ओरैनो जेरायना दं। फै आंबो
अ अ
उम दे बिदिब्ला नोंथां मोननैसो टपिक लाना रायलायनोसै ना?
औ दे नोंथां।
औ जिथुनाखि जोंना आ बर रावआव ओ माखासे बोथोरफोर रानदोंना जेरै उदां बोथोर होनो दुफां बोथोर बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिजोबो नामा एसे?
दुफां बोथोर, उदां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर औ
एसे बुंदो दे? जे नोंथांङा जे जिहेथु जोंहा उदां बोथोरा माबायदि सम जेनेबा मा मा मोननाय जायो बेफोराव आरो दैज्लां बोथोराव मा खालामनाय जायो बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे एसे बुंदो दे नोंथां?
औ बोथोर होननानै बुङोबाथ' दैज्लां बोथोर दासान्दि जोंना दैज्लां बोथोरा सोलिगासिनो दङ' नङा हबा नोंथां? औ दैज्लां बो थोराव जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद मावनाय जायो। जिहेथु औ जोङो आबादजोंनो सोनारनानै थानाय गोदोनिफ्रायनो हारि नालाय जोंहा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद खौ मावो नोंथांमोननियावबो मावदों जानांगौ
मावो नोंथां
जोंनाव दासान्दि माइ आबादनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं मानसिफोरा गोबाङानो माखासेफोरा गाय बायबो माखासे फोरा आरो गायनो थाखाय मा होनो थाग थियारि खालामगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनाव औ जोंनाव माने दैनिबो एसे एभेल लेबेल आरो जायगाफोरा ओं बेखायनो माने बांद्राय अखानि सायावबो सोनारनानै थाया आरो बेफोरबायदि औ जोंनाव दा बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद हिसाबै जोंनि जायगायाव माइब्रा, जोसा, रनजित जित बाहादोर बेफोर माइखौ आबाद मावनाय जायो। आरो औ औ ओं
अ ओं थिगानो नोंथां ओमफ्राय नोंथां ओरैनो जोंनि जोंनियाव दाथ' ओ गोदोनि ओ न नफोर आरो दानि नफोर गोबां सोलायनो हमबाय ना। गोदोफोरनिया जाहैबाय थुरिनि जों लुनायमोन औ गोदोनिया थुरिजों लुनायमोन औवा खुन्थाफोर जेनेबा दंफां खुन्थाफोरजों लुनाय जायोमोन गोबांखौनो ओमफ्राय दायोथ ओ बेलेग जेनेबा माखासे रांखावरियावबो गोबां मानसिफ्रानो ओ जौगाजोबबाय बेनि जाहोनाव जोंनिया दानिया ओ गोबां गिदिर गिदिरफोर न'बो लुनाय जायोना बेयाव माखासे जोंनो ओ आगजुफोरबो नांगौ जायो जेरै सिमेन्ट बाला, अन्थाइ, ना ओ बेनि माखासे ओ जा नांगौ गोनांथि जानाय माल बुस्थुफोर बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोनथाना होदो दे जेनेबा जों न' गंसे खो लुफुंनो थाखाय मा मा
औ औ औ थारनो जोंहा न' गंसे न'नि बागै बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा गोदोनि दिनाव जों थोरिनि न' एबा नारानिनि न'बो जों लु लुनानै थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो। औ आंबो उन्दै समाव गोसोआव दङ एसे माने नारा हानानै न' लुनो थाखाय जों खौहाय बाबामोनहा थिनहरोमोन जाहैबाय माने दुब्लियावहाय नारा हानो मोनदोंमोन जोंबो नं लुनो था खाय आथिखालाव थ' थोरि आरो नारानि न'खौ गैला होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनबाय आं। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोब पाक्का न' बानायसै जेराव जोंनो गुबैयै गोनांथि जायो औ जोंहा पाक्का न' बानायनायाव जोंहा गुबैयै गोनांथि जायो होननानै बुङोबाथाय बाला अन्थाइजों लोगोसे सिमेन्ट आरो इथा औ थारैनो जोंहा बाला अन थाइ सिमेन्ट आरो इथानि गोनांथि जायो आरो लोगोसे नो रड एबा लहा जायखौ जोङो खुन्था एबा पस्टआवहाय होनाय जायो आरो। बेखौ नांगौ जायो लोगोसेनो जोंहा बिदिनो न'आ ओंखारखांनायनि उनाव जोंहा मा जायो पाक्कानि न' खौहाय जोङो प्लास्टार होखांनानै मा खालामो कालार होनाय जायो नालाय गाब फुननाय जायो जिहेथु जोंहा गाब समाय होनो नि थाखाय जों गाब फुननाय जायो जेराव बायदिसिना सावगारिबो आख खिनाय जायो बेफोरबायदि लोगोसेनो जोंहा मा जायो आथिखालाव थिं थिङाबो जोंना मा गोबां रोख खोमनि ओंखारबाय आरो दाम गोसा दाम खमनि गोब्बा रोजा बायदिसिना सिना ओंखारबाय जोङो मा खासेया इदिनो बेसेन गोसा थिं दायनालुम होननाय बेफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जाय माने गोबाव समसिमबो जोरो आरो अखा हानायफोरावबो एसे मोजां आरो आरो माने न' सिं सिमाय बांद्राय सोदोबा रिंखांहैया एबा सान्दुंनि समावबो बांद्राय गरम जाहैया बे बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आरो न' सिङाव गुबैयै जोंहा मा होनो न'नि एसे गोजौआव जेनेबा मानसि थाग्रानि सायाव जोंना मा सिलिं खौबो होनाय खौ नुनो मोनो औ ओरैनो बेनिफ्रायमा नो गोबां साजायनायखौ जों नुनो मोनो आ रो बिनि सा औ लोगोसेनो आजिखालि मबल औ। मोब्लिबखौबो जोंना मा होनो आजिखालि गोबां बाय दिसिना साइसनि नुनो मोनसै आरो डिजाइन डिजाइन खालामनानै माने साजायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बे न' लुनायावनो जोंहा मोनसे बाथ्रायाथ' थालांबायानो माने थालांनाय बायदि जाबाय आरो न' लुनायाव जोंहा बबे न' मा दंफांनिबो माखासे दंफांनि आइजेंनिबो गोनांथि जायो आरो जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंहा गु बैयो जोंहा दरजा आरो खेरखि बेखौथ' नांथारगौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बार हाबनो एबा मानसि हाबलांनो थाखाय जोंहा दरजाखौ नांगौ जायो लोगोसे बिदिनो बाहेरनि बारा जाहाथे रुमसिं मोनहैयोबा रुमा एसे थान्दा जानानै थायो एबा जोङो रुमसिंनिफ्राय बाहेरायाव मा जादों सोर फैदों बेखौबो नायहरनो थाखाय जों मा खालामनो हायो खिरखिनि हेफाजाब लानो हायो आरो जायनि थाखाय जोङो मोनसे रुमाव मोननै मोनथाम खिर लागायना दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
थारैनो
ओम ओमफ्राय औ गोदोनि न नआव थ' जोंना ओ माखासे न' थायोमोन नङा होमबा? जेरै नखं होनो इ सिं न' होनो ओमफ्राय ओरैजाय सौरा न' होनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो नामा?
औ थारैनो जोंहा गोदोनि नआव बेफोरबायदि जोङो औ गोदोनि नआव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन इसुं होननानै बुङोबाथाय जोंहा मा जायोमोन जिहेथु जोंनि ओंखाम संग्रा न बेखौ जोङो इ सुं होननानै बुंनाय जायोमोन। आरो अखं होननानै बुङो नाथाय जोंना मा जायोमोन इसं ननि ओ नमा ननि जिहेतु इसंनि सेराव थानाय खथा बेखौ जोङो अखं होननानै बुंनाय जायोमोन आरो नङा हब्ला नोंथां आरो सौर न' होननानै बुङोब्ला जोङो माखौ मिथियोमोन जिहेथु जोंना आलासि बाय बाहागिनि जेनेबा आलासि फैयोबा जाय नआवहाय जोङो जे आलासिखौ जिरायहोयो बा रेस्ट लाहोयो दान्दिसे समनि थाखाय गोजोननाय लाहोनो एबा आजिरा लाहोनो थाखाय जेराव फज'नाय जायो बे नखौ जोंना सौरा न होननानै जोङो मोनथिनाय मोनोमोन आरो औ औ थायोना
ओरो नखं नआव ओ नखं न मा खालामनाय जायो नोंथाङा ओरै जिहेतु इसिं नावनि साखाथियावनो दं बियो?
औ औ जोंहा बे नखंयाव जोंहा ओंखाम जानाय जायो आरो औ औ जानानै इसिङाव संनानै जाहाथे गोजान जायगासिम लांनाङा बिनि थाखायनो जोंना अखं नआ इसुंजोंनो नांजाबनाय जा खायोमोन आरो नङा होनबा नोंथां जेरावनोखि जोंङो औ जेरावनोखि जोङो ओंखाम खौ लाबनानै खुरनानै जाफैनो हायो बा आलासिफोर फैब्लाबो बेयावनो जा होनो हायो बेखौनो जोङो अखं हिसाबै
औ औ ओमफ्राय जोंहा आरो जाय माखासे दंबावो जोंहा गलि गलिखौ बबे ओ जेनेबा दिगथिं लुयो आरो बाख्रिखौ बबे दिगथिं लुयो ओ बिनि सोमोन्दै खिन्थादो दे एसे?
औ जोंहा गलिखौ जोंहा आं एसे बांद्राय मोथिया खै माने गलिनि सोमोन्दै खिन्थु औ बाख्रिखौ खिन्थु आं मिथिनायावहाय जोंहा मा खालामो सानजा एबा सानजा फारसेथिंजाय सानजा साहा खनाहाय जोंना आगोलावहाय जोंहा बाख्रि नखौ लुयो होननानै आं मिथिगौ आरो नाथाय गलि नखौ माबे साइदजों लुयो आं बेखौ एसे कनफिउस जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हबानो जाबाय औ औ औ
गलिखौ जोंना खोलाथिं दोननाय जायो आरोना माने बियोथ' गोदो नियमबो दं होनाय जायोमोन दायोथ' आरो मोसौबो गैला नङा होमबा नोंथां मोसौ गैयिलाय माने गलि फोरखोबो बबेबा बबेबा नखरावथ नुनो मोन्लानो होनजायो।
औ औ माने आथिखालाव पाक्का न जानायनिफ्राय गलि नआबो माने अबेजों थानांगौ बे जायगायाव थायालासिनो माने उल्थां-फाल्थां उल्थां-फाल्थां लुनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो थारैनो गोदोनि माखासे औ थारैनो गोदोनि माखासे नेमखान थिफोरा आथिखालाव सोलायलांनाय जों नुनो मोनसै आरो नङा होनब्ला नोंथां? औ
बेनि जाउनावनो माखासे जोंनि इयुन फैबाय थानाय ओ गथ'फ्राबो मिथिलाङि जालांबाय आरो माने।
औ औ थारैनो आथिखालि आथिखालाव जोंना मा होनो माखासे उन्दै गथसाफोरा बेफोरखौ माने मोनथियै जालांबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। माखासे आरो दाउ दोनग्रा नखौ मा बुङो अमा दोनग्रा नखौ मा बुङो, बेफोरखौबो मोन्थिलाङै
मिन्थिलाङै जालांबाय औ जायनि जाउनाव जों बेफोरखौ बाहायनाय जाला। बेफोरनि थाखाय आरो माने
जों माखासे गोदोनि बाहायनाय हुदाफोरखौ गारबोनानै गोदान गोनोखोआरि मुगाजों गोरोब फानानै माखासे जोंनि गोजाम खान्थिफोरखौ बावगारनाय बायदि जानायनि जाउनावनो जोंनि माखासे उन्दैफोरा औ थारैनो मा खासे उन्दैफोरा माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथियै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव, औ दे बुंलाय, औ ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगा थिंहाय दा दैज्लां बोथोरनि मा मा आबाद मावदों? बेखौ एसे फोरमायना
औ नोंथां जोंनिथिं दायोथ जोंना आ थांनानै था नायनि मेन ओ मा होनो जाग्रा आ दार होनोब्लाथ जोंना ओंखाम नङा होमब्ला? ओंखामखौ मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माइनिफ्राय मोननाय जायो। नङा होमबा? बेखौ माइखौ मोननो थाखाय जोङो दायो दैज्लां बोथोर जिहेथु मावनाय ओ गायनाय फुनाय सम बै गायनाय फुनाय समाव जोङो दायो खोथिया फोना लाबाय। खोथिया फोनानै उम जेब्ला स‌ खोथि या जौवोना अब्ला बेखौ जोङो गायगोन, बेनि उनाव गायखांनायनि उनाव जेब्ला ओ माइ हानाय समाव बोथोरा सफैगोन अब्ला बेखौ हानानै बेखौनो बाख्रिआव सोनानै बेखौनो जों माने जानायाव बाहायनाय जायो आरो दायो।
औ औ थारैनो ओरैनो नोंथांमोननियाव मा मा माइ आबाद मावो।
खोनायाखै नोंथां
नोंथांमोननावहाय मा मा माइ खौ
औ माइ मावनाय ओ माइआ आबाद मावनाया जाहैबाय जोंना माइब्रा रनजित परिमल आरो बिदिनो गोबां गोबां ओ गायबावनाय जायोना आरोना बे खिन्थु जोंहानि बेलायाव बे मोनथामखौ गायनाय जायो आरो दा बर थमान औ मोनथाम होनोमब्ला नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनाय जि जों दिनै रायलायनाय टपिक बेखौ एसेखिनो दोनथनाय जासिगोन नामा।
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आं।